अ खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ गोजोन फुं बिदि नोंथां आनोबो आरो गोसो गोरबोनिफाय माबा थाबाय आंनि माबा आं दा नोंथां ओरैनो
औ ओमफ्राय दा नोंथाङा एसे नोंथांमोननि गामियाव जिहेतु ओ बे बैसागो फोरबोनि सायाव एसे माबोरै खुंनाय जायो एबा बेफोरनि सायाव एसे सुंथाबैब्लाबो फोरमायनानै हागोन नामा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां जिहेथु गिबिनिफ्राय लानानै जोबजासिम एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
नोंथां मानसि बैसागुनि सायाव न‌ ओ फोरमायनाहोनोसै आं नोंथां
मानसि बैसागु बैसागुनि नैथि सान खौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो बरफोरा मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दं जायखौ बर आइजोफोरा बानायो बैसागु फोरबोआवबो बिथांमोनहा गावसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गानो बैसागुआव बर हौवाफोरा गामसा आर नाइ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खानादों नोंथां
अ गामसा आरनाइ आरनाइनि गस्ला बाहायनाय जायो सरासनस्रायै गामसाफोरा गोथां गोमो आरो गोबां गाबनि जायो
औ औ नोंथां औ
खना गानो बेयो बायदि रोखोमनि दिजाइनजों लोगोसे से गोजा गोमो गलाब बे गोथां गाबनि जानो हागौ गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेर बयबो देलायफब माफबै रंजा नायै रंजानाय बाजानायै फालिनाय जायो दुसिन देरसिनखौ खालामनानै खुलुमनानै बोर लायो गामिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै लाइमोन आरो गथसा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हान्जायाव दायो
औ
साफ्रोमबो न न थांनानै दल फेमफा जाबस्रिं जथा औवानि थरखा खाम गंगोना आरि लानानै खनै मोसायै आरो न बिगोमानि गाहाम हास्थायो
औ औ
बे बैसागु रंजानायावनो खोनादोंना नोंथा अ रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो जेरै मिथिंगानि मेथाइ
औ औ
सेंग्रा सिख्ला एदावलायनायनि दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै बिगुमै बिबोनां एदावलायनायनि एदावलायनाय बिहाव बिहामजो जंखायलायनाय
औ औ
दंबावो नोंथां बेनि उनाव
औ
ओमफय जों बेनि मानसि बैसागु मोसौ बैसागुआव जोङो मोनसे जाहाथे गान खननाय जायो बे सानखाालि जोङो जेरै बे गानानो जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथिर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बिमा गायदे बादि दाजा फिफा बलद बादि जा बारि खनानि एम्बु बंला बेबादि जा गिदिर जांगिला बर'फोरा बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानायनि नेमखान थिबो खालामो खालामना नोंथां औ बेखौ बेखौ सानखालिनि खालामनाय जायो सं क्रान्ति सानखालिनो खालामनाय जायो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बेलासिनि समाव हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो बेफोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबाबो संना जानाय जायो
औ
हाग्रानिफ्राय बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै मोनसे जुनिया ओंख्रि संनाय जायो जायखौ गोखा गोखै खाजि जानाय होनना बुंनाय जायो बेनि ओंथिया फोरमायोदि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो बाय दि रोखोमनि बेराम आजार जानायनिफ्राय रैखा मोननाय जायो होनना फोरमायनाय जायो।
औ औ
ओय नोंथां बेनो मोसौनि एसे नोंथां नंबाव आरो मोसौ बैसागुनिनो नोंथां
औ एसे फोरमायना होबावलाय
औ बैसागुनि गिबि साना जाबाय मोसौ बैसागु नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
बैसागुआ बैसागु फोरबोनि गाहाय बाहागोफोरनि गेजेराव मोनसे मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सैत्र' दाननि जोब था सानाव एबा संस्क्रान्ती खालि फालिनाय जायो मोसौ मैसो फालिथायनि सानाव बर'फोरा माखासे नेम खान्थिफोरखौ फालिनानै गासैबो मोसौ मैसोफोरखौ दैमायाव थुखैनो थाखाय लांनाय जायो मोसौ मैस सो थुखैनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनि गोनांथि जायो बेनिखायनो बे बेसादफोरखौ मोसौ मैसो फालिथायनि सानसे सिगां बुथुमनाय जायो
औ
बेफोर बेसादफोरफोरा जाबाय माखासे बिबार थामिनबा खासथ्रि बिबार माखा उम माखोना बिबार दिगलि थि लावथि रायदों
अ
फान्थाव दावआ बिबार सबाय गोरान आरो बायदि रोखोमनि बिबार बे बिबार फिथाइ बुथुमनायजोंनो माला बानायो आरो गासैबो मोसौ मैसोनो माला गानहोनाय जायोना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ औ।
गोसोम हांगार आरो बिसोरनि थावजों गलायनाय गोसोम गाखो खौ बेंखन महरनि फोथा थुयो आरो बिनि उनाव मोसौ मैसोफोरा दिगलिटि लावथिजों लासै लासै बुनानै दिग्लिथि लावथिंजों जों लासै लासै बुनानै मोसौ गलिनिफ्राय हगारनानै लाङो। बे समावनो जों गुमग्राफोरा दोंसे मेथाइ रोजाबनायाथ' एथ' बुंङामाय नोंथां। बे मेथाइखौ रोजाबनाय जायो आरो नोंथां। औ नोंथाङा ओमफ्राय एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांङाबो?
बैसागोनि ओ आरो नोंथां?
औ नोंथां औ।
आं बिदिनो बैसागोनिफ्राय गिबिनिफ्राय लानानै डाइरेक्ट जोबजासिम बुंदों नोंथां। औ नंगौ नोंथांमोननि गामि बायदियैनो जोंनि गामियावबो
अ एखे रोखोमै फालिनाय जायो नोंथां। बेफोरबायदिनो ओहो जोंनि गामियावबो बैसागोखौ बिफोर बायदिनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। ओमफ्राय जोंनि गामियाव बिदिनो बैसागु होनोब्ला जेनेबा मोसौखौ गिदिर गिदिर खुंग्रोनाय जायो जितु बैसागुनि बा जोबथा दानावाय ओ बेखौहाय जोङो थाराय आरि बा बेबायदिफोरखौ जोङो जिहेथु नोंथाङा बैसा लाव फान्थाव जिथु बेफोरखौ अ बेफोरबायदिनो बायदि बायदिफोरखौ जोङो यनानै जे औ औ आरो लाखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ साराय एबा खान्थाइनि थाखाय जों बे हल'यो। आरो हल'नानै जोङो बिदिनो गोसोम हांगारखौ जोङो बिदिनो ओ थाव बेसरनिफ्राय मोननाय जेटु औ बेखौ जोङो मिक्स खालामनो एबा गोरोबहोयो गोरोबहोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिदियाव फोथा फोननाय जायो मोसौनो। जों फथा खालामखांनायनि उनाव जोङो बेयावनो माखासे मेथाइफोरखौ रोजाबनाय जायो। दा आं बे मेथाइखौ रोजाबलायथ'ला नामा नोंथां?
जोङो बिदिनो बै आव जोङो जिहेतु बेफोरबायदिनो एसे लासै लासै बुयो आरो मोसौखौ मोसौखौ ज मोसौ खौथु फोथाराव होयो फोथाराव मोनसे फागा एबा दोनदालखौ जोङो मोसौनो खास्लायनाइ बे दोनदालखौ जोङो लांनानै एसे खुलुम हैैनाय जायो आरो ना नोंथां आरो खुुम उनाव जोङो जिहेतु बै माबाखौ मा होनोमोनलाय बेखौ लानानै जोङो बिदिनो मोनानि समाव जोङो बिदिनो आलारि बाथि सावनाय जायो नोंथा। मोसौ गलियाव ओमफ्राय आरो बेफोरबायदिनो जों जिहेतु बैसागोनि सेथि सानखालि एबा बैसागोनि से खालार खालि जोङो बयबो बेफोरबायदिनो गोसो खुसियै उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो बिदिनो बोर लायो आरो फोराबो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो मान सनमान होयो एबा बिदिनो मोजां जिहेथु अननाय जासियो आरो बेफोरबायदिनो जों बैसागुनि से खालार खालि जोङो बेफोरबायदिनो जाहाथे स्नि था मैगं खौ जानाय जायो मानोना बेयाव माखासे बेमार आजारफोरा गोदोनि आबै आबौमोनहा बुंलांनाय बायदिब्लाथ' बे स्निथा मैगंखौ जुदि जायोब्ला बेराम आजारफोरा खारो होननानै ओ मिथिनाय जादों नोंथां आरो जिहेथु ओ बैसागोनि नैथि सानखालि जों बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै अ ग'थ गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो ज-ज लोगोनांनानै नोंसोरो बिदिनो सिफुं सेरजा बायदि-बायदिफोरखौ लानानै जोङो बैसागुखौ ओ गाजा गोमजायै ओ रंजायो बाजायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे उम जोंनि जिहेटु दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा आरनाय गामसा बायदि बायदिफोरखौ जोङो लानानै बैसागुआव रंजानाय जायो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर' आइजो फोराबो एबा माखासे बर' सिख्ला लाइमोनफोराबो ज बिदिनो गावसोर गाननानै मोसानाय जायो आरो बिदिनो गोबां दख'ना बिदनाव गोबां गाबनि जेरै गोजा गोमो गोथां बेफोरबायदि खौ लानानै बिथांमोनाबो रंजा बाजायो बैसागुखौ मोसायो आरो बेफोरबायदिनो बैसागुनि बेथ' जोबथि सानखालि जोङो बेखौ फोराबो जोंनि लावखार ओंखाम जानाय आरो बैसागुनि जिहेथु जोबथा सानखालि जोङो बिदिनो गामियाव एबा फांसन एबा मेला खुंनाय जायो नोंथां
अ नंगौ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंना
अ जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां ओमफ्राय नोंथांनिसिम आङो नोंथांनिखौ एसे फोरमायना सानदों गुसुङै आरो नोंथां अ बैसागु फोर्बोखौ बर'फोरा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि ओमफ्राय मोननै समनिफ्रायनो फालिबोदों आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ औ
दाननि जोबथा साननिफ्रायनो बैसागु जागायजेन होना जों बर'फोरा मिथिनाय जायो आरो नोंथा एप्रिलनि गेजेराव असमिया एबा बेंगलिनि केलेन्डारनि बा बाहाग एबा बैसाग दाननि गिबि अक्ट'आव बैसागु फालिबोदोंमोन जों बर'फ्रा आगोलनिनो गोदो गोदाय आबै आबौमोना
औ
अब्ला जोंनाथ' नोंथां समाबो जाबाय
औ जाबाय औ नोंथां औ दे बिदिब्ला न।
अ दे बिदिब्ला नोंथां ला अ दे